हेलौ अ नोंथां
औ
सम जागोन माने
औ-औ जागोन दे।
आदसा दा मा खालामदों नोंथाङालाय?
दायोथ' दङ नै ओरैनो बारा जानाय दङ।
हा
आ बिफां सिङाव जिरायना दं होनदां।
आदसा गायखांबाय नामा नोंस्रा?
गाय खांथावाखै एसे दंबावो गायगासे दंबावो।
आदसा आंहाथ' नै दिनैनिफ्रायसो स्टार्ट खालामदों नोंथां माने दिनैसो एकदम खोथिया फुलागासिनो
अ
औ आंबो बाहायनो दसे दहाय एगार'थासोआव इसे ट्राइ खालामनानै फैबाय फार्स्ट
दिनैहाय
औ दिनैहाय फार्स्ट टाइम खोथिया फुबाय औ औ दिनैसो
औ
गेजेर नांबायना नोंथांना?
गेजेर नांनानै एसे बारबाय बारनायालाय मानोना गायगासेल'सै।
गायगासेल'सै हाल जांख्रा जासिगोन होनबा ना? आथसा
हाया दलाथ' एसे ओ दैनि अभाब दैनि अभाब गैया।
आतसा हा हा
गाव सोनाबाथ' गामियाव माने जोब्बायानोसै आरो
आंनियाबो गामियाव आमथिसुवानि सिगांनो खावसे जोबखाबाय ओ गायनायफ्रा आनिफ्राय दा जोंहानिया इसे दलहा नालाय हाया
औ।
बेनिफ्राय ओंखायनो आमथिसुवानि उनावसो गायखायो आरोखि बोसोरफ्रामबो।
औ औ।
ओ फुगासिनो दंङ दिनै नै
मालानिफ्राय गायनो सानदों?
ओ बेखौ दिनैजों सानथामसो खोथिया फुना लानोसै ओमफ्राय बेनि उनावहाय गायग्रा बुरजा हाजिरा लाखानोसै खनसेनो ओमफ्राय सानथामसो उनाव गायनो सानदों आरोखि खि
ओरैनो नोंथां हालेवनायफ्रा मोसौजोंना ट्रेक्टरजों?
मोसौजों नंङा नोंथां ओइ ट्रेक्टरानोसै ट्रेक्टरजोंसो आजिखालि हनै मा जाबावगोन
औ। मुगाजों सोलायनाय जायो समजों गोरोबनांगोन जोंङो नङा होमबा? सम समजों गोरोबनानै औ।
समजों लोगोसे सोलायबोजोबबाय माथो मावनाय दांनायफ्राबो
औ नोंथां बिगायाव बेसेबांसो बोरै ओरैनो?
ओ माइआ ओरैनो माइ अ हालेवनाया बिगाथ' दायो सारिस' जाबाय नामा
अ
नोंथांमोननिथिंलाय?
जोंनियावबो बिदिनो सोलिगासिनो दङ सोलिनायालाय
सारिस'आनो ना?
औ बिनिफ्राय ओरैनो खोथिया फुनाय गायनायफ्रा
खोथिया फुनाय गायनायफ्राथ' जोंनिया हिनजावफ्रानो मावजोबो नालाय बे माने थिनस'आनो जानाय जानाय होननानै थिनस'यैनो बुजायजोबनांगौ आरो रोखि गायग्राफोरनोबो।
सानसेयाव?
सानसेयाव औ सानसेयाव सासे मानसिनो थिनस' खरि बुजायनांगौ आरोखि। माने ओ सारि आठथा बा नथासोनिफ्राय ओरैनो सान हाबहां जासिम आरो बिदि बिनो पासथासिमसो जागोन।
अ ओमफ्राय माने ओंखाम सानसु सुनि सानजौफु ओंखाम जानाय होनांगौ।
सानजु सानजौ फुनि ओंखाम होनांगौ औ सानजौफुनि ओंखाम जानायखौ होथारनांगोन आरोखि ओमफ्राय बिदिनो ओ गायनाया गेजेर नांबोला साहा लांनांबाय साहाजों लोगोसे जाग्रा मथा मथि दसथा एगार'थासोआव
बेनिफ्राय बेलासियावबो होनांगौ।
बेलासियाव जेबो गैलिया। बेलासियाव जेबो होला ओमफ्राय फासथासोबाथाय बिसोरो गायखांब्ला फैबाय आरो न' न' दिन हाजिरा ओमफ्राय नोंथांमोननिथिं ओरैनो बिगायाव महन बसेसे थिखांनो हायो?
ओ नोंथां जोंनियाव एसे ए फुराना जाबायथ' हाया एसे हासार हासार गैयि जालांनो हमबाय। गोदो उन्दै उन्दैला जों गोदो उन्दै उन्दैला माने गोबां बेसो बेसोंगालि ग्रोम ग्रोम ग्रोम जायोमोन आरो मानसि थोरोबलायनाय जायोमोन। खिन्थु दा नायोब्ला नुबाय माने दा ओरैबायदि स्लिम स्लिमसो फिल बायदिसो जानानै थायो आरो।
हाया हासार गैयै जालांबाय
जोंनियाबोथ' फुरानायानो औ जोंनियाबोथ' हाया फुरानायानो जो जो जोंनियावबोथ' बिदि माइ खेथिफ्रानो जानो नागिरला दा आरो गोदान गोदान मुगानि गोदान गोदान हासार बायदिसिना होनाय खोख्लैनाय जायो नालाय जोंनियावबो बि बिदि बांद्राय ओंखारखाया ओंखारनायालाय ओन्दैनो फन्द्र' बार'
औ बेबायदिनो जोंहाबो बे दस बार'आनो
बिदिनो बिनिफ्राय हाया न'नि दस बार'
औ जोंनावो बिदिनो खम जालांबाय गोदो बुरजा बांसिन ओंखारोमोन। खम जालांबाय आरो ओमफाय हासार बाहायनायखौ आं नुथ'वाखै आरो जोंनि एरियायाव
आतचा
बाहेर दावब्ला हाया गाज्रि जालाङो होननानै माने हासार बाहायदावनोखौ बारा नुवाखै खिन्थु दा साफा सानैया हासार सारग्रा जाहांबाय आरो
आदसा ओ ओ जोंनियाथ' बे खोथियानिफ्रायनो ना खोथिया फोनायनिफ्रायनो इउरिया हासार बाहायखायो।
अ
आरो बे ओ खोथिया फैयैनि सिगांबो माबा माबि हासार पटेसियाम माबा माबि लगायनानै सारग्रोयो बेनि उनाव खोथिया एसे देरहांबाथाय इउरिया लगायनानै होनोसै
औ औ औ औ दायो जोंनियावबो खायफा खायफा एसे एसे बाहायहांबाय बिदि आं मोनदों आरो
आतसा
औ नङाबा माने बाहायनाय जाथ'वाखैमोन। बिनिफ्राय जोंना ओरैनो गायनाय फुनायफ्रा। सारिस' होननाय खोनादो आं।
सारिस' ना हाजिराया सानसेयाव।
औ बेनिफ्राय जोंना ओंखाम ओंखाम होआ आरो।
ओंखाम होआ आरो ने।
गावखौ बिसोरो गावसोर सानस्रिनायखौ लानानै फैखायो। बिनिफ्राय ओ। बिदिनो दसता सारिदसथा सोआव। माबा होयोबाय साहाजों जाग्रा होबाय।
ओ ओ ओ
मटरफोर रुनानै लांसिगोन। दा बायदिसिना ओंखामखै जाब्रा। बुस्थु लानानै माने साहा लोंसिगोन बिदिनो। आरो बेलासियावबो लोंहोनाय जायो आरो साहा। साहाजों जाग्रा मोनसे।
दानि जुगावथ' बेबायदि जमा जमा सावरि बादि। दालि गायलायनाय फुलायनायबो गैला नालाय।
बेरा फारसे बो। बो गायनाय फुनाय ना हाजिराखौनो मोना माने ओरैबायदि नागिरबा। मोनलाया आरो। मानोना मोनसे समावनो गायनो जायना बयहाबो दुम दाम।
उम उम।
बिनि थाखाय माने हाजिरा मोनलाया। आलि खोगा मोना आलि दाम्रा मोना ट्रेक्टर मोना। बेबायदि जायो आरो ।
जोंहानोथ'नै हाजिराखौनो मोनाखै नोंथां मा जागोन। बिराद खस्थ' बेनिखायनो। हौवाफोर मानानि दा नोंथांमोनथियाव हौवाफोर फुयो नािनजावफोर फुयो खोथ थिखौ लाय।
जोंनियाव हिनजावफ्रासो फुयो नोंथां।
आदसा जोंनियावबो हिनजावफ्रा हिन्जाव। फ्रानो फुयो जोंनियावबो फुनायालाय।
औ दा बेनिफ्राय बे हिन्जाव हिन्जावसा गथ' उन्दै उन्दैफोर थायोना। बिदिनो हमनालाय इमि स्कुलफ्राव फरायनाय हाइ स्कुलफ्राव फरायनाय।
ओ
खौ आखा हिसाबै जोङो खोथियाखौ फुहोनाय जायो आरो।
आतसा आखासि आव बेस
बिदिनो आखासेयाव थाइबा नामाथाय।
आदसा आखाब्रै हाबानो बिस थाखा। बेनि उनावहाय। आ । आठ आखा आठ आखा सल्लिस थाखा। हाजिरा। टिकेटबोखो हागोन ना हानाय नङा नोंदां। ना हायो?
फुंसेयाव बिदिनो गावसोर मिथिगौ मारै मारै आं बिदि होननाय खोनादोंमोन आं। दा बारायगासनो ना माथाय आंबो बारा।
आखाासेयाव थाइबा बा।
दा माबाथवाखै।आंबो दुब्लियाव थांनाय जायाखै दासानदि
आंबो दहय फुनायदोंमोन मता मति। एक घन्टासोआव आं। आधा घन्टा बा आधा घन्टानि बारनाय खोमा। आखाब्रैसोल' हाबोबाय। है नोंथां आंबो दहाय फुनायदोंमोन फार्स्ट टाइम दिनै बेसिबांबा गोबावनि उनाव
अ
ओ सारि नौटा।
औ ओमफ्राय खोथ खोथियाफ्राबो माबा सोरनाबा फुनो गाज्रि फुनो मोजां थायो जाहैबाय। नंङा होमबा सोराबा हाया स्रा थाङो।
ओमओम। उम टाइमाबो जासिगोन नामा जोंनाबो?
औ
हा नोंथां?
दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां होमबा?
औ दे दोनथ'लायनोसै दे।
दे दे औ दे।